औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
औ बिदिब्ला आं नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङना?
औ दङ
बिदिब्ला नोंथांजों ओ बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय बा जोङो बेफोरबादि ओ जानाय लोंनाय ओंख्रिफोरनि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन आरो। सावरायजागोन ना? ओ बिदिब्ला नोंथांनि बे बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय फोरनि बागै एसे फोरमायग्रोना होनोसै ना
औ
औ जोंहा बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय होनबा जेरै- जोंहा गुबैयै ओंखाम थायो आरो ना ओंखामनि अनगायै जोंहा माने गोबां रोखोमनि बर'फ्रा मोजां मोननाय बा बेफोरबादि ओंख्रि दङ आरो। जायखौ जों आथिखालाव माने दोरोङारि हिसाबै बाहायनाय जायो आरो ना ओ जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला अनलाजों दाउ बा सबायजों साम' बेफोरबादिनो मैथाजों ना अमाजों नारजि बा बेफोरखौ जोंङो माने गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बर'फ्रा माने जोबोरैनो मोजां मोनो आरोना बेनिखायनो बेफोरखौ माने आ थिखालाव जोङो दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै बाहायनाय जायो आरो।
औ नंगौ
औ जोंहा बुंनो थाङोबा जेरै- जोङो मिथिंगायावबो जोंहा गोबां रोखोमनि मोजां मोननाय बर'फोरा ओंख्रिफोर दङ जेरैहाय जोङो बा बेबादिनो ओ जारिजों ना रुदुबनाय बा बेफोरबादिनो ओ थास' बिबारजों बेफोरबादिनो अमा आरो
अमा औ
माने बर'फोरा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोबोरै मोजां मोनो आरोना
औ नंगौ
ओ आरो बिदिब्ला आं नोंथांनो जे ओ अनलाजों दाउखौहाय बोरै सोङो एसे फोरमायना होनोसै आरोना
औ औ
औ ओ जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोबा जोंहा दा जेरै- जों अनलाजों दाउखौ बोरैहाय सङो होनब्ला जोंहा ओ अनलाजों दाउआ माने जोंनि बर'फोरनि जोबोद एंगार जों बर' जों बर'फोरजों माने जोबोरैनो माने एंगार लायनो हायै सोमोन्दो दङ आरोना।
औ
जेरैहाय जोंङो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंहा गोबां नेमखान्थि दङ जेरैहाय जोङो हाबाफोरावबा हौवा गोदान बा हिनजाव गोदान बेफोरबादि गिबि खेब हाबा जानाया गिबि हाबा जाजेननाय स समावहाय माने जोंहा हाथा खुरनाय बा बेफोरबायदिनो गिबि खेब अनला जानाय बा अनला जों दाउ बेफोरबायदि संनाय हुदाया दङ आरो ना
औ
बेनिखायनो माने जोंजों बे औ अनलाजों बा दाउआ जोंजों जोबोरैनो एंगारलायनो हायै गोथ थौयै सोमोन्दो दं होननानै जोङो मोनथियो आरो। एबा नेमखान्थि दङ थिग बेबायदिनो जोंहा अनलाजों दाउखौ बोरैहाय सङो होनबा गिबियाव जोङो बा माइरंखौ जोङो माइरङा रुइहाबजासिम जोङो दैयाव लानाय जायो आरो ना।
औ
जेब्ला दैयाव सोमनानैहाय जोंङो दैया बेफोरबायदिनो माइरङा- माइरङा जेब्ला रुयो अब्ला जों बेखौहाय मोनसे आइजेंङाव दै सर' लांनो थाखाय बा बेखौ दैया मोजाङै गैया जानो थाखाय गोरान जानो थाखाय बे जों माने दसे समनि थाखाय आइजेंआव थिखोना दोननाय जायो आरोना। बिनि उनावहाय जों आथिखालावथ' ग्रेन्डार मिसिन बा बेफोरबायदिनो गोदोनि दिनाव बांसिन जों उवाल बादि बे बाहायोमोन आरोना। आथिखालाव जों बांसिनै उवालखौबो बाहायनाय नुनो मोनला जे जोंहा दा आथिखालाव माने जोंहा ग्रेन्डार मिसिं फैबाय जों नि गेजेरावनो गोबां माइरंबाबो जों माने खम समनि गेजेरावनो जोङो गुन्दै खालाम अन गुन्दै खालामनो हायो आरोना।
औ नंगौ
औ बिदि खालामखांनायनि उनावहाय जेब्ला दैया फारसेथिंयाय ग्लब ग्लब गोदौ अब्ला जोंङो माने आ बेखौ ओ अन गुन्दै खालामा लाखानायखौ माने जोङो बेहाय फ्रि फ्रियै होनाय जायो आरोना। ओ बिग खौ जोंङो खनसेनो बा बेखौ खनसेनो लखबजोबना होआ मानो होनबा जेन लाद्राखागोन बा ला थाखागोन बेनि थाखाय जों माने एसे एसे फ्रि फ्रि बिदि होयो होनाय जायो आरोना।
उम
औ फारसेथिंहाय बेयो जोङो नांगौ रोखोमनि खारैखौबो होनानै लायो बा जोङो आथिखालावथ' जों गोबाङानोबा खारैखौ जोङो बांसिनै सदा आरि बाहायनायखौबो आथिखालाव नुनो मोनो आरोना।
औ
गुबैयै जों माने बुंनो थांङोबा जों खारैखौ बेबायदिनो मैथ्रु दंफां बा थालिर दंफांफोरनिफ्राय जों बानायो आरो बेबायदिनो जोङो नांगौ रोखोमनि खारैखौ खौ होनानै लानाय जायो।
औ
मोजाङै बेखौ ओ मोजाङै जोङो बेयाव नांगौ थाव, हालदै, संख्रि बेफोर गासैखौबो मोनहोखाना लानाय जायो आरो ना। बिनि उनावहाय जोंङो बे बेदरफोरखौ जों अनलायाव होनाय जायो आरो बेबायादिनो जोंङो संनाय जायोबा बियाव जोङो गंगार दुन्दिया बा बेफोरनो दुन्दिया बेफोरखौ बाहायनायखौ जों गोदो गोदाय समनि फ्रायनो नुनो मोनो आरोना जे नोंथिफोरा मोदोमो बा बेनि थाखाय जोङो बेफोरबायदि ब बाहायनायखौ नुनो मोनो। आरो औ बुंनो थांला बेफोरो माने जों नि जोबोरैनो दा जों माने बेफोर जेहाय जोङो बर'फोरनि ओंख्रिजों अनलाजों दाउ बेबायदिनो नारजि जों अमा सबायजों जों बेफोरखौ जों माने जों बावफोराल' नङा बेखौ माने गुबुन हारिफोरा बा जोङो गोबां हटेल गिदिर-गिदिर ह हटेलफोरावनो बा जोङो बेफोर गासिबो ओंखफोरखौ आथि खालाम थांलाा जेरजों साम'जों सबाय बेफोरखौबो जों माने
औ औ औ खोनादों
औ आ औ नोंथां थारैनो नोंथांमोननि ओनसोलथिंहाय ओ अमाजों नारजिखौ बोरैहाय संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन औ दा बिदिनो जोंनो औ नारजिजों अमा जानो थाखाय जोंनो गिबियावनो खारै नांगोन नङा हबा? औ
बेबायदिनो जोङो बे नारजि गोरानखौ जोङो मोजाङै बासिनानै दसे दैफोराव सोमनाय जायो आरो सोमनानै जों बेखौ मोजाङै औ सुनानै लानाय जायो एबा औ जों बेखौ थाब गेब्लेनो थाखाय आरो ओ मोनसे ओ मा खालामनो हायो बेखौ गोरलै राहायै मा बेखौ फिसा फिसा हानाबो लाग्रोनो हायोआरो औ खायसेओ। संनाय आइडिया गुबुन गुबुन थायो थेवबो आं जाखिनि मिथिगौ बेखौ खोन्थानोसै नोंथांनो। ओ बेबायदिनो बे नारजिखौ सोमनानै मोजाङै सुनानै लानानै जोङो। ओ थाव एसे होनानै जोङो बेखौ एरग्लिनाय जायो। गिबियावनो बेनिफ्राय बेहाय जोङो। खारै हो होजेननाय जायो खारै होनानै जों बेखौ मोजाङै। नाग्लिना लानाय जायोबा गेब्लेहानानै लाग्रोनाय जायो। ओ बिनि उनाव बे जेब्ला खारै होनानै जों बेखौ खोरस्लिजों मोजाङै ना। हुफ्रिना लानानै मोजां। गेब्ले गेब्ले होनानै जों बेहाय मा दै होनाय जायो आरोना नोंथां। बिनिफ्राय जों बेहायथ' मा नारजिजोंथ' जों अमा होगोन नङा होमबा। अमाखौ जोङो। ओ बिनिफ्राय गिबियाव बेलेग साराय गंसे लानानैनो जों बेहाय।
औ।
औ बेखौ जोङो
औ
बे एबै सारियाव जोङो मा लखबना होनाय जायो आरो
औनांगौ
औ ओ बेबायदिनो जोङो दसे बेखौ गोदोव गोदौ हाब होनानै जोङो मा बे एसे रान रानथाफाम माने एसे रानज्रिंलाङोब्ला जोङो बेखौ मा थांनानै बेबायदिनो जानाय जायो आरो जोंनिथिं जे बेबायदिनो नारजिजों अमाखौ सङो आरो ना नोंथां
औ नोंथां औ थारैनो जोंहा आरो बुंनो थाङोबा माने नारजिया जों सुबुंफोरजों माने एंगारलायनोहायो गोथौ सोमोन्दो दङ आरो ना
औ नंगौ
जेरैहाय जोङो बा जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो माने जोङो फोथायो आरो जोंहा फोथायनाय दङ जे जेनेबा फैफेरै आलासि बा गोजाननि आलासिफोर फैबा जों माने गिबि खेबाव नारजि जाहोनाय जाया आरो न' औ माने जों बेफोर बिखौ बे सैलायाबा नायनो बायो बा फैनो बायो बेफोरबादि हुदाया जोंहा माने बियो जोंहा ओरैनो माने गोदो गोदाय समनि ओमफ्राय जोंहा फोथायना लानाय मोनसे आरोना जों बेखौ जेनेबा गोदो गोदायनिफ्राय बे नंथारगौ बिदि नङा जेनेबा जों माने बेखौ गोदो गोदाय आजै आजौ समनिफ्रायनो फो फोथाय नालाय माने जों दासिमबो गोबां मानसिफोरानो माने बेखौ फोथायना लानाय जायो आरोना
औ औ
आरो जोंओ बेनि अगा जायबा जे जेरै जोङा मानसि थैबाबा जों मानसिखौ जों नारजिजोंबा नजालाय नाबा बेफोरबायादि सारादुवारि खुंनायफोरावबो जों माने बे बेफोरबायदि नारजिखौ जाहोनाय औ जाहोनायखौ जों औ नुनो मोनो आरोना जेरै जोङो मानसिखौ सावनो थांबाबा मानसिखौ गामिफोराव लग जनो थां सावनो थांनायाव माने जोंहा फालौफोर लानानै बा बे बेफोरबायदि बेफोरबायदि हुदाखौ जों नुयो आरो नारजि लाना अन्थाइ देगारनाय बा बेफोरबायादि सोमोन्दो नागारलायनायनि औ बेफोर माने जोंनि गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंहा माने मोनफा मोनफा फोथायलायना लानो लानाय मोनसे नेमखान्थिसो आरोना।
औ नंगौ
औ बेजों लोगोसे आरो जोंहा जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोबा जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जों माने बर'फोरा गोबाङैनो माने खारैजों संनायफोरखौ खमानो जोबोरैनो मोजां मोनो आरोना।
औ औ नंगौ
बिनि अनगायैबो जेरै जों गोदो गोदायनि सुबुंफोरा माने अबावबा मैहुर खालामनो थांनाय बा बेफोरबायाददि अबावबा बिलोफोराव ना गुरनो थांबाबो माने बांसिनै बिसोरो माने बांसिनै हांनानै बा बेफोरबायाददि रुदुमनानै मेनानै बेफोरबायदि जानायखौ जों मिथि थिनो मोनो आरो ना
औ औ
जेरै बिसोरो गोदोनि आइजोफोरा बा ना गुरनो थांबाबो अबावबा बिसोर माने नाखौ लाना फैनानै बा बिसोरो जेनेबा बेफोरबाददिनो जारि बा नोरसि बेफोरजों रुदुमनानै जायोमोन होनना मिथियो आथिखालावथ' जों बेफोरबायदिखौ नुवा जों बांसिनै संनाय जानाय बा बेफोरबायाददि रोबनाय जानायफोरखौ जों बांसिनै नुनो थांलिया आरो ना।
औ औ
ओ जानाय लोंनायावबो जोंहा गोबां फारागथि दङ जेरै जों आथिखालाव गोबां रोखोमनि मस्ला मस्लि बाहायो नाथाय गोदो जों बेफोरबायदि मस्ला मस्लिखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनामोन बा अ बाहायामोन आरो बांसिनै बिसोरोबा जेरै ओ गंगार दुनदिया बा बेफोरबायदिनो हाइजें बिलाइ ओ सबाय ओंख्रि जेरै बेफोर खारदै ओंख्रिफोराव जोङो दुन्दिया बेफोरखौनो जों बाहायोमोन आर ना।
औ औ नंगौ
आरो बुंनो थाङोबा जेरै जोङो बिसोर गुबैयै बांसिन बा अनला बा बेफोरबायदि ओ नारजि बेफोरखौ जोबोरैनो मोजां मोनो बेफोराव माने गावनो गाव बानायनो ओंख्रि थि बादियनो होनजायोबा बेयाव गोबां माने मुलि रासायनारि जेरै बाजारफोराव गोबां मैगं थाइगं फानो बे बेफोरबायदि माने जोंहा बे फोरोंथिफोराव माने जोङो गोबां मुलि आरि बाहायनाय रासायनि हासारफोरखौ बाहायनाय जाया आरो ना बुंनो थाङोबब्ला माने बै फोर ख्रिफोरखौ जों गावनो गाव बानायनानै जाजायो आरोना नोंथां। थारैनो बेफोरखौ जोंहा माने गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बेफोरबायादि ओ बुंबोयो आरो आरो जोंहा जेरै औ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जेरै साम'जों सबायाइखौ माबायदिहाय सङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ दा नोंथां समाबो जाबायोमोन जों उनफोराव सम मोनोब्ला सावरायनोसै नामा?
औ नोंथां दे दे औ